हेलौ
औ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं नै नोंथां दुब्लिथिंजाय दै नायफैदों
औ
औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथाङा?
होमबा दं ओरैनो जिरायनानै
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओ ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां।
औ औ औ।
नोंथाङा जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखैनो नोंथां आं नै न'निफ्राय एसे दुब्लिथिंजायसो दंफैयो नालाय
औ
जानाय जाथ'वाखै।
दाथ' दैज्लां बोथों होमबा होमबा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ नोंगौ।
ना आरि मोनगासिनो दों नोंथां।
औ नोंथां मोननायाथ' मोनगासिनो दामा दामिखोनो होनना बुंजायो दे नाखो एभेलेबल
औ
न'निफ्राय ओंखारबोनो ना मोनो।
मा ओ जे सायो नामा नोंथां?
औ जे सागासिनो नोंथां।
आ आ
जेयावनो नांगासिनो नालाय टाइम टाइम सम सम ओरैनो बोरसिजोंबो बोनो आरो ना।
औ मा मा ना मोनो ओरैनो?
जेयावथ' नोंथां फिथिख्रि ना ओरैनो फिथिख्रि ओमफ्राय खैला ना बेंसि ना मालाबा ना थुरिबो नाङो ओमफाय ना सिंगि नाङो ना सिंग्रा नाङो।
औ
खावैनाबो नाङो बिदिनो नाङो दे नोंथां जे माने खावैनानै जेआव खावै ना नाङो। फिथिख्रिनियाव फिथिख्रि सिंगि ना नाङो फिथिख्रि नानिया बिदिहाय नाङो आरो ना।
उम।
नोंथांमोननिखै दै जाथवाखै नामा नोंथां?
जोंथि जायबो इदिनो जायो जालाय माबालाय। अखा हाबा दैया बुरजा जालायबाय आइ अखा गैयाबाथाय दानलांलायबाय इदिनो जागासिनो जोंनि
औ ना ओंखाराखै नामा नोंथां?
नायाबो इदिनो अखा हाबाथाइ मोनदो ओनफाय अखा हाबाथाय थालायबाय मोनलायला इदि जाबाय दं आरोना।
औ औ औ। नोंथां निउसफोरावथ' नुगासिनो नङा होमबा नोंथाङा? मा होनो दैबाना टाउन सहराव दैबाना जानाय।
औ
दा बांसि दा बांसिनानो नै गुवाहाटियाव एसे अखा हाबानो दैबाना जानाय नुनो मोनो आरो ना।
औ
बियो औ बेयो मानि सायाव जा बा मानि जाहोनाव जायो नोंथाङा मिनथिगौ नामा?
आ बिथ' नोंथां आंनि हिसाबैबा ए सोहोरावथ' गोबां न' बां बायदिसिना होंगो दोंगो बिराद जोंना आरो। गोबां जेनेबा अभार ब्रिज जाबाय।
औ।
नङा होनबा नोंथां।
औ
गोबां गिदिर गोबां गोबां अभार ब्रिज बानायदों नाथाय सिङाव। खायसे खायसे जायगायाव फ्रायानो माने नाला बानायाखै आरो ना खथ दै थांनो थाखाय। बिदिनो आरो मोनसे नालाखौ बानायदों। जोंबाबो गाबोल जोथलनि थाखाय माने हेथेना थायो। बोखारना होआ बेनि थाखाय दैया थांनो लामा मोना।
औ।
बिनि उनावनो जानो हागौ नोंथां आंनि बायदिबा।
औ
माने दैया थांनो लामा मोनाना जायनि जाहोनाव एसे अखा बानो माने। दैबाना जायो आरोोना गाहाय जायगायाव। ओरैनोथ' ब्रिज साखैजों थांबाथाय
औ।
ब्रिज सायावथ' दै जाला नाथाय ब्रिज्सानिफ्राय जिथु दै गोलैबोयो। बेयावनो ब्रिसि सिङाव बिराद दै माबा। जायो आरोोना दैबाना दै जायो औ औ।
औ औ। ओरैनोथ' नोंथां नै दा ओरैथिंजाय मा होनोम लायो ओरै। सनापुर साइडथिं जायो
औ।
दै जायो नङा होनोमबा
औ औ दाथ' दै जागासिनो दं।
औ दासिमबो दं दासिमबो दासिमबो जागासिनो नामा नोंथां। दासिमबो जागासिनो होनबा
औ दासिमबो जोङो होनदों। निउसावसो नुदोंोंथां दा होननााथ' आ दादोंना गैला माने। टाउननि माबाना दैना दसेनो जोबो माने जोंथा। टाइम टाइम
अ
औ।
बेनिफ्राय नोंथां ओरैनो नै औ औ बुंलाय नोंथां बुंलाय।
सिगांथ' ओरैनो गामियावसो गोबां दैबाना जानायोनबाना नोंथां।
औ नोंथां गोदो।
न'स' बुखारलांनाय माबानाय। बिदिनो द थ' माथो गामियावसो बांनो दैमानाखोन जानाय नंला माथो। जोंनियावथ' जाया थांनाय बोसोरावबोथ' जायै। दिदिनो दैयानो गैयामोन नोंथां थांनाय बोसोराव
औ ना थांनाय बोसोरावथ' दै गैयैनि जाहोनाव। माइखोनो गायनो हायासै नङा होमबा हाफोरा ओरैनो खरां गोलैना थाजोबदों।
औ औ।
दैखौोनो नुनो थाङा जोंनियाव।
औ एबारबोथ' बिदिनो दै बानायानो जायासै। एसे नाथाय सिगांसो एसे जासिगोन आरो ना नोंथां।
औ औ माइ गायनो थाखाय जासाबदो आरो ना।
औ। ओमफ्राय नोंथां नोंथाङालाय माइखौलाय बेसेसो बिगा गायो आरो
ओरैनोथ' नोंथां। बिसाना दस बिगा गायखांबाय ओमफ्राय नै दा बिगासे दंबावो।
औ।
बिगासेल'सो बिगासे गायखांबोनो जोबनोसै
मा मा माइ गायखो नोंथां मोनालाय?
जोंहा नोंथां मा होन माइ बुंगोन बेखौ फिथा जानो मागोआव फिथा जानो थाखाय माइब्रा माइब्रा माइ बेनिफ्राय ओरैनो जोसा माइ दङ बिनिफ्राय बेखौ रनजित रनजित माइनाा मा होनोथाय औ रनजित माइ रनजित बे बेखौ बायदों। बे मोनथामानो दं नोंथां। जोसा माइब्रा ओमफ्राय रनजित ओरैनो नोंथां लोङालाय मा मा गायदों?
जोंहाबो बारा इदि दामिनि गाइेर जाय जोंहाबो बिदिखौनो गायदों। नोंथां जाना बिगासेयाव बेसेसोबो मन जायोबाय सा माया
आं बेखौ नोंथां माबा खालामफेराखै
औ।
बारा बिदिहाय माबानायनाय जाफेराखै आरो ना ओरैनो आ
औ।
जानो हागौ बार'थ' सुद' बिसिनिसिमल' जानो हागौ नोंथां।
औ।
बार' मन बा सुदद' मन औ।
दिनि मन एबा जि बिब्रै मन
औ औ नोंथां जिनै नङाबा सिब्रै एसेबां बिदि बारा मोजांबो जाया बारा गाज्रिद्रायबो जाया। नोंथांमोननिथि ओरैनो माबायदि जायो नोंथां?
ओ जोंनि खिजायबो बिदिनो दाथ' खायसे खायसेया ओरैनो जिबा मनालागै थाङो होननाय होन आरो न मानसिब होन
औ औ औ।
खायसे खायसेया बिदिनो जुथाम बिदिनोयावनो थायो आरोना नोंथां जोंनिफ्रायबो
औ। ओरैनो नोंथांनि दा गायनाय मा
औ औ।
म फरायगोन नोंथां।
दाथ' बेयो जोंनि आघोन पस आघोन मासहालागै जाहैगोन आरोना।
औ मोननो हानाय जाहैगोन आरो ना नोंथांनिसिनि टाइमहालागै।
औ आगोन आगोन आघोन मासलागै जाहैगोन आरो।
औ।
बिदिनो जोंना आघोन पुस मासफोराव हाखाङो आरो जाखांजोबो बिदिनो पुसनि उनाव जोंना मागो फैबाय मागोआव बिदिनो फिथा सौराय जानानै फैबाय
औ
बिदिनो आरो
मागोआव नोंथां मागो होननायखाय आं गोसो एसे गोसोआव फैदों मागोआव ओरैनो नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंजाय मा मा फिथा जायो
जोंनिखैथ बिदिनो एनथाब होनो एनथाब बानायो ओमफ्राय थावनि फिथा बानायो
औ
फिथा लावदुम बानायो
औ
बिदिनो खायसे खायसे नालेंखलनि लारु बानायो
औ औ
खायसे एन्थाबाबो मोननै मोननै रोखोमनि बानायो खायसेया
एन्थाबखौ नोंथां औ औ आं बेखौनो सों बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आं मा माबोरै माजों माजों बानायो होननानै
नोंथां एन्थाबखौथ बानायनो थाखाय नोंथां एन्थाबखौ बानायनो थाखाय ओ जिथु फिथा गनन्दै ना नोंथां बियो बिराद माने मिहि जानांगो आरोना बिराद
औ औ औ
माइरङा बिराद मोजां जानांगोन आरोना माने आथा गोनां माइब्रा माइरङा
औ औ बेलेग माइ थादेरनो मोननाय नङा आरोना नोंथां
औ बेखौ दै एसे होनानै नानांगो आरो नानानैसो
बानायनांगो आरो नानानै आरो सालिबावनानै बेखौ बानायो आरोना नोंथां
औ
उम
बेनिफ्राय ओरैनो नोंथां औ दे बुंलाय बुंलाय
इदिनो खायसेया नालेंखरदो बानायबाय खायसेया इदिनो ओ ए मा होनो इखो सिबिन सिबिन हो
औ औ औ
बानायनाया खायसे ओ जिथु जों हानि माबा दोंना नोंथां
हानि नै औ औ हानि दो दोथ बुंनाय नङा बेखौ औ दोआनो बुंगोनखोदां एन्थाब फिथायाना नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनै दोनैनि थाखाय दोन्थनोसै नामा ओ दे नोंथां